हेल' औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ मा खालामगाासनो नोंथाङा दायो?
ओरैनो दंखायोमोन नोंथां।
नोंथां एस्रि दंब्ला आंबो ओरैनो दं नोंथां।
औ औ
फ्रि दङब्ला नोंथां जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै नामा?
सावरायजागोन नोंथां।
औ टबिका बेनो जे नोंथांनो बैसागो फोरबोनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै नामा नोंथां?
जागोन नोंथां जागोन।
बेजों सोमोन्दो थानाय जोंहा गोबां
औ नोंथां औ औ नोंथां दं।
बिदिनो जों बोखावनानै नायोब्ला बेखौ फिसा फिसा मोननो हायो जेनेबा जों मानसि बैसागो मोसौ बैसागो गो दा बेनि माखासे नेमखान्थि मोनोना नोंथां
औ मोजां नंगौ मोनो।
औ बेफोर बेफोरखौनो जों गासैखौबो जयै सावरायनोसै नोंथां।
जागोन नोंथां जागोन।
औ दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा बैसागो फोरबोआ मा बेयो? बे फोरबोखौ बबे हारिया फालियो?
औ नोंथां आं एसे ट्राइ खालामगोन बेसे बां हायो औ औ बै बैसागु होनब्लाथ' जोंहा ओम ओम स्नि दिनखौ खुंनाय जायो। बैसागोनि सानसे सिगांखालि जोंहा मोसौ बैसागु खुंनाय जायो। बे मोसौ बैसागु खालि जोंहा खाथ्रि बिबार आरो लाव फान्थाव बायदिसिना नानि माला थुनानै मोसौखौ गानहोनाय जायो। बे खालि मोसौखौ थुखैनानै दिरुं गोदानजों खानाय जायो एबा सोरबा सोरबा हगारना नय जायो आरो मोसौनाव
फोथाबो फोननाय नुनाय जायो बेखौ फोथा फोननायनि जाहोनखौथ' आं एसेबां बुंजोबनो हाया थेवब्लाबो बिजाबफोराव मोननाय बायदिब्ला बुंनाय दङ जे जेनेबा बै खालि मोसौफोरखौ हगारना होनायनि जाहोनाव फोथा जेनेबा फोथा फोनोब्ला हगारना होयोब्लाथाय मोसौफोरा जेनेबा हाग्रा बंग्रायाव थाङोब्ला ओ-हाग्रानि जिब जुनार जेरै मोसा लख्रा बेफोरो।
जेनेबा बे मोसौनि फाख्रा सिख्रा गाबखौ नुनानै जेनेबा मोसौखौ गिनानै खाथियाव साफिया। बिनि जाहोनाव मोसौनाव फोथाखौ फोननो होननानै। मोननाय जादों आरो बेसेबां सैथो बेखौ मोनथिला। आरो बैखालिनो। बेखालिनो सोरबा सोरबा माने बांसिनानो बरफ्रा गोखा गोखै जानाय हुदाबो दङ मानोना बेखौ जायोब्ला बर'फोरा। फोथायनाय दं दे जेनेबा उम। बेमार आजारफोर बोसोराव जाया बेनि। बिनि ओंथि लानानै जानाय जायो आरो माने बेसेबां। जाफुंसारो बेखौ बुंनो हाला। फोथायनानै जायो आरो माने बर' फोरा बिनि बिथिङावबो सोरबा सोरबा स्रातता हारिनि मैगंफोरखौ जायो आरो सोरबा सोरबा सेजौसे आरिनि मैगं मैलाफोरखौ जानायखौ नुनो मोन नाय जायो।
आरो बिदिनो बैसाग दाननि सेथि खालारखालि जोंहा बाथौआरिफोरा
जेनेबा बिबार बाथौ बोरलि बाथौफोर थायो थानाया बि-बिबार बाथौ हिसाबै से खालार खालि बैसागोआव आरज गाबनाय मन्दिराव आरज गाबनायखौ नुनाय जायो बैसागु खौ बरायनानै आरो बोलि बाथौफोरा बे खालि रंजायो आं बिनि फारसे एसेबां नलेज गैया।
बेखिनियानो नोंथां आरो बिनि उनाव मोसानाय मुसुरनाय जौ बायदिसिना लोंनाय बेफोरबायदि हाबाफारिया अन नि हाबाफारियाव थायो आरो बैसागु बुंब्लाथ' आथिखालाव बैसागुखौ से दानानो खुंनाय जायो मानो होनोब्ला बैसागुखौ आथिखालाव बै जौस्राङावबो खुंनायखौ नुनो मोननाय जायो जौस्रां आव जोंहा दाब दाब जायगायाव बिदिनो बबेबा जायगायाव सानसे बबेबा जायगायाव साननै सानथाम बेफोरबायदि खुङो बिदिनो नो मास मोनसेयालागै सुबुंफोरा आथिखालाव खुंनायखौ नुनो मोननाय जायोसै आरो आरो गोदोनि आरो दानि बैसागु मोसानायनि फारागखौ नायोब्ला गोदो ओ आजै आजौनि दिनाव जेनेब्ला खाम सिफुं लानानै बैसागुखौ मोसायोमोन बिदिनो गावबा गाव ड्रेस जेरै- हौवासाफोरा गामसा आरनाइ बेफोरबायदि लानानै आरो हिनजावसाफोरा दखना बेफोरबायदि गाननानै मोसायोमोन नाथाय गेजेर ससेयाव बेखौबो नुदों जे जेनेब्ला हौवासाफोराबो हिन्जावसा जानाय हिन्जावसा फोराबो हौवासा जानाय बेफोरबाय दि खसाब गान्नानै मोसानायखौ नुबोदों।
ओमफ्राय दा आथिखालनिखौ नायोबा आथिखालाव दा बैसागुखौ गोबां सोलाय नायखौ नुनो मोनबाय मानो होनना बुङोब्ला बैसागुआव गोदो गोदाय खाम सिफुं लानानै मोसायोमोन नाथाय आथिखालाव दाब दाब जायगायाव खाम सिफुंनि सोलाय बे आथिखाल मुगायाव बिरोंदामिनजों दिहुनजानाय बक्स केसेट बायदिसिना लानानै मोसानायखौ नुनो मोननाय जायोसै।
बेफोरनो बैसागोनि माखासे खोथाफोरा। नोंथांमोननिथिं बैसागोआ माबायदि सोलियो एसे फोरमायना होनो हा नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां थारैनो।
औ।
दा नोंथां बुंनाय बायदिनो बैसागो होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा जोंनि बेनो बर'फोरनि बा बाथौ धोरोमारि बर'फोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो नङा होमबा?
औ औ।
बैसागो होनोब्ला जोंहा बयबो सेंग्रा सिख्ला गथ' गथ' -गथाय बयबो रंजाखांनाय मोनो बेजों लोगोसे जोंहा मिथिंगा बिखायाबो माने मिथिंगा बिखायाव थानाय गासैबो दाउसिन -दाउला, एम्फौ -एनला, जिब- जुनार गासैबो रंजाखाङो होननानै जों फोथायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
ओ जोंहा बैसागो बोथोरानो जोंनि मावनाय दांनायनि इसारा लाबोयो होननाय मोनसे खोथा दंना नोंथां?
औ नोंथां नंगौ।
औ बे हिसाबै
नोंथां बुंलांनाय बायदिनो बैसागोखौ जोंथिंबो बेबायदिनो फालियो जोंहा माखासे गोदोनिफ्रायनो सोलि बोनाय मोसौ थुखैनाय बा बिदिनो बयबो रंजा -बाजा खालामनाय जाला जालाय लोंलाय बिदिनो बयनिबो न'खराव मोसानाय माइरं मागिनाय मानाय बेफोरबायदि नेम खान्थिफ्रा थ' गोदोनि आरो आथिखालनि माखासे नेमखान्थिफ जोंहा दासिमबो एखेयैनो दं आरोना नोंथां बिदिनो खाम, जथा, सेरजा, सि फुं लानानै बयबो ज' ज' बोराय -बुरै सेंग्रा, सेंग्रा -सिख्ला, गथ'- गथाय बयबो रंजानाय बे नेम खान्थिफोरा जोंहा दासिमबो दङ नोंथां।
औ नोंथां औ।
बेजों लोगोसेनो जोंहा गोखा गोखै जानाय बेफोर नेमखान्थिफ्राबो जोंथिंबो दङ नोंथाङा जाबायदि बुंलांबाय बा जेखिनिखौ बुंलांबाय नोंथां बुंलांनायजोंनो माखासे जोंनि नेमाखान्थि फ्राबो एखेआनो आरो नोंथां।
औ नोंथा औ।
दा आंनि बुंनांगौआ बेसोर नोंथां जोंना आथिखालाव माने एसे सोलायनाय फैबाय आरो जों नोंथां बुंनाय बायदिनो दहाय माने आथिखालाव बैसागोखौ माने जोंहा जौस्रांआव लाबोबाय नङा होमबा?
औ नोंथां औ।
औ दा बेनि बेलायावसो आं फंनैसो बुंनो सानदों आरो नोंथां।
औ नोंथां बुंनो हागोन।
औ आंनि साननायखौ आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों आरो जोंहा गोदोनि समाव बैसागोखौ बेफोरबायदि जौस्राङाव फालिनायखौ जों नुनो नागिरामोन आरो नुयो ब्लाबो गोबां खममोन आरोना नोंथां ।
औ औ औ ।
औ बेनि बेलायाव दा नोंगौ जोंहा आथिखालाव बिदि जौसांआव लाबोनायनि मोनसे रिजोनानो जाबाय बयबो ओ समजों लोगोसे खारफानो नाजानायाव माखासे ओ खामानिफोरनि थाखाय जोङो सम होलायनो हाया । बयबो खामानियाव बेस्थ जायो बैफोरबायदिनि थाखाय जोंहा नैबेखौ जौस्राङाव लाबोदों बा जौस्राङआव फैनायनि जाहोना बेनो होननानै आं सानो आरोना नोंथां ।
औ
नाथाय बिदि होन होननानै जोङो जोंनि हारिमुखौ खोमाना लानांगौ बेखौबो आं लुबैया जोंहा नंगौ जोङो माखासे नेमखान्थि जेरै गोदोनि समावहाय जोङो बैसागोखौ से दानहालागै फालिनाय होननानै जों खोनायो
औ औ नंगौ नोंथां
नाथाय से दानहालागै जोङो फालिनो हायाब्लाबो मा जोङो खोब सप्ता मोनसे बेखौ फालियोब्ला जों खोब मोजां जागोन आरोना नोंथां जोंहा जोंनि माखासे हारिमु जेरै जोङो सेरजा जथा खाम सिफुं लानानै बैसागो मागिनाय रंजा बाजा खालामनाय बेजों लोगोसेनो माखासे जा जानाय जोंनि गोखा गोखै जानाय नेमखान्थि मोसौ थुखैनाय नेमखान्थि बैफोर माखासे नेमखान्थिफोरखौ ला लाखिनानै जोङो जौस्रांनि हाबा फारिखौबो लायोब्ला जोङो माने मोजां आरो जोंनि हारिनि थाखायनो जोंहा बे जोंनि बर हारिनि मोनसे हारिमु नालाय
औ
दा बेखौ आं सा बुंनो लुबैयो आरो नोंथां बेजों लोगोसेनो जोंहा जौ जौसांआव लाबोनायनि गेजेरजों जोङो गथफोरखौ बैयाव माखासे बादायलायनाय खेला दुला खारनाय बारनाय बा माखासे थुनलाइयारि बादायलायनाय ओ खन्थाइ आवरायनाय सोंलु सोंनाय बाथ्रा दानथेलायनाय बैफोरबायदि माखासे हाबाफारि खौबो जों लानाय नुनो मोनसै ना
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ बे बेनि थाखायनो माने आं जोंनि नैबे जौसांआव लाबोनाय ओ आंनि फारसेनिफ्राय मोजांखौनो मोनदों आरो ना नोंथां
औ नोंथां आं मोनसे खोथा सोंनो सानदों नोंथांनाव जेनेबा आ आथिखालाव सोनाबारि गोहोमा बैसागुआव माबायदि गोहोम खोख्लैदों होननानै नों सानो
नोंथां सोंथिखौ खनसे सोंफिननो हागोन ना
औ सोनाबारि गोहोमा जोंनि बर'फोरनि बैसागु खुंनायाव माबायदि नि गोहोम खोख्लैनायखौ नोंथांङा नुनो मोनो आथिखालाव
औ औ नोंथां आं बेखौ एसे थोंजोङै फोरमायनोसै जिहेथु जोंहा समाबो एसे जानानै होबाय नालाय
औ नोंथां औ
दा नोंथां सोनाबारि गोहोम होननानै बुंङोब्ला जोंङो माखासे दामजुफोरनि बेलायाव बेनो नुनो थांङो नङा होमबा बा गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जों मोननो हायो बेबायदि बिदिनो जोंहा दामनाय देनायनि बेलायाव जोंङो दोरोंङारि दामजु खाम सेरजा जथा सिफुंखौ गारनानै जोंङो बै बक्स बा मिउजिक केसेट बेफोरखौ दामनानै जों मागिनाय नुनो थांङो बेजों लोगोसेनो मोनसे समाव जों नुदोंबोमोन मेगनजोंनो माने जोंनि हारिमु गामसा, दख'ना बेफोरखौ गानालासेनो जोंङो लंपेन्ट, गस्ला बेफोरखौ गाननानै मोसानायखौ जों नुदोंमोन आरो नोंथां बेफोरबायदिनो माने जोंनि समाजाव सोनाबारि गाननाय- जोमनाय बा दामनाय -देनाय फ्राबो जों जायगा लादोंमोन आरो जोंनि बैसागोआव बैसागो रंजानायाव
औ नंगौनो दांथारो नों
औ दा बेखिनिया नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय नालाय
औ -औ
बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां होनबा
औ जागोन नोंथां जागोन
औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां
औ दे
अ